हेल'
जि
हेलौ ओ ए मोजाङैनो दं नै मा खालामदों?
ए मा खालामदों दालाय
एरैनो दंलै खारें गैयालै जोंथिं नोंसिनिथिं खारें दं ना गैया? आ
जोंथिंदा खारेनानो गैया।
जोंथिंबो गैया मा जाखोथाइ
ओ
नोंसिनाव दं नोंसिनिथिंबो गैया नामा?
ओहो जोंथिंबो गैया।
दासो गैयाना दहायनिफ्राय गैखाया नोंसिनियावबो
जोंना मैयानिफ्रायनो गैया। मैया
मैयानिफ्रायनो गैया होमबा
अहो
जोंथिं दासो गैया गैनायालाइ नै
दैबाना जानासो अबेबा थारफोर जदों खोमा
ओं बिदिनो जानो हागौ मैया स्कुल थांदोंमोन नों औ मैया इकुल थांदोंमोन।
खोनादों
औ खोनादों मैया स्कुलाव थांदोंना थाङाखै होनदों आरो नोंखौ हेलौ
नोंलाय थांगोन थाङा
आं थांदों नों थांदोंना थाङाखै
आं थांनाय जायासै मैया
अ दैबाना जादों नामा नोंसिनिथिं मैया?
औ दै बाना जादोंथ' आरो गिदिरानो जादों।
गिदिरानो जादों नामा?
नोंसिनिथिं लाय देराखै
जोंथिंबो देरदों जोंहाना माल माथाफोरानो बुखारलांजोब बावदोंसो।
जोंथिंबो इदिनो जादों बिराद गिदिरनो।
अह, गिदिर जादों होमबा नोंसिनिथिंबो। नाफोर मोनाखै?
न' लोमबादोंसो जोंथिं।
अह, नाफोर मोनाखै ओंखायनोथ'?
नाया इदिनो मोनदों लाङियावहाय नांनाय, सानाय।
अह। हमवक हरदों होनदों माथो इस्कलाव हो? जोंथिंबो मासे मानै मोनदों खोमालै। मासे मानै मोनदों बां मोनाखै सोरहाबा सोरहाबा मोनदों।
एह।
गाबोन स्कलाव थांगोन थाङा?
गाबोनबो थांनाय जानाय नङा खोमा आं।
मानो थाङा?
स्कुलनि ड्रेसफ्रानो सुनो मोनाखैलै। सिनानै दंजोबो।
थिखोनो बावदों नामा नोंलाय?
खोनायाखै?
थिखोनो बावदों नामा होनदां।
ओइ माबा सान्दुं दुङैखाय सुनो मोनाखै।
अह।
औ। एगजामा माला जागोन होनदों?
ए माबा जागोन टुइन्टिवाननिफाय जागोन, नैजिसेनिफाय।
खोनायाखै?
नैजिसेनिफाय जागोन होनदों।
एह।
खानदा।
बै रुद ओं खोनादों। रुटिनखो होबाय ओमफ्राय?
रुटिं होायाखै समबारावसो होगोन होनदों।
एह।
समबाराव थांनांगोनना रुथिन होगोन नालाय।
मा होनदों?
समबाराव थांनांगोन होनदों रुथिं होगोनना।
मोजाङै खोनायासै?
समबाराव थानांगोन होनदों रटिन होगोन ना।
नेेदानो नांगोन नाङा जादों। ओ खोनाबाय।
थिंगोनदों आरो थांनांगोन होनदों। खोनादों? हेलौ? हेलौ? खोना खोनायाखै?
हो?
हो खोना खोनायाखै?
ओ खोनाबाय एबार।
ओ समबाराव रथिंहोगोननो आरो थांनांगोन
ए जागोन दे समबार खालि थांगोन।
मा दैबाना जानानै थांनो हायाखै नामा हो
क्लासा माबायदि जागासिनो दं दासान्दि?
ओ मोजां जादों मोननैल' जादोंमोनलै मैया ए मोजां जादों होनदों मैया मोननैल' जादोंमोन?
खोनायाखै
मैया क्लासा मोननैल' जादोंमोन होनदों
ए
मा ओंख्रि जाखो दालाय नोंसा?
नै माबासो जाहाना आलु बाथोनसो खोमालै ओमफ्राय आरो दालि
ए
नोंसालाय?
जोंहा माबासो आलु दालि
अ गासैबो दंजोबो न'आव?
औ दा दंथ'यो न'आव गासिबो
अ अबाव दं दालाय न'आवनो दं नामा?
नै आं दा माबायावसो दंफैयो लामायावहाय
आ नाफोर दानलाबायना मोनो नामा नोंसिनिथिं?
दा ना नागिरबा मोनो दैैयावहाय
सेनफोर साया?
सेन सायो
अ नांङोखोमा ना नाया नोंसिनिथिं?
नांङो नोंसिनिथिंलाय नांङोना नांङा?
जोंनिथिं बारा नांङालै इदिनो दै लोमबा नांङो जोंथिं मासमोन
अ खैखिजिसो नांङोबायदि?
बारानांङालै मालाबा बुरजा नांङो मालाबा जानो आन्थानांङो आदा किजि बिदिनो
औ औ
मा मा नांङो नोंसिनिथिंलाय?
इदिनो ना गोरि नास्राय फिथिग्रि
ना बालाबोथिया बिदिनो नांङो।
जोंनिथिंबो इदि नांङो
ओ
लांङिफोराव फिथिख्रिफोराव बांसिन नांङो आरो।
औ लाङियाव नाङो फिथिख्रि नाया
खम्ब' हरदोंमोन ना हो ए न'आवथ' मोजांङैनो दंथ'यो।
बाय बोरै दं?
मोजांङै दंथ'यो दा।
अ मोजांङै दं।
औ
मोजां दे मोजां। जोंहाबो बिदिनो मोजांङै दंसै।
ए हमवाक हरदोंमोन ना सस्कुलाव?
हमवाक हरदोंमोन
औ हैनांगौ होनदोंमोन गाबोन होम? यै माबा मेथस
अ मालेसरनि
ओम थ्रिनि
लेसन ट्रिनि
औ
नांथारगौ होनदोंमोन नामा?
ओ नांनायलाय बारा इमपरटेन्ट नंङा। हेलौ जागोन खोमाने नों गाबोन थांखालाबालाय।
अ ह आं गाबोन थांनाय जाथ'नाय नंला। समबारनिफ्राय थांसै आं
रथिंबो होगासिनो नालाय
औ
आहनसा आंबो गाबोन थांनाय जागोन ना जाया
अ ह नोंगौ नामा?
मैयालाय साबैसे फैनायमोन स्टुदेन्टफ्रा?
मैया बारा फैयाखै जोंना सल्ल' जनल' फैदोंमोन।
फरायसाफ्रा सल्ल' जनल' फैदोंमोन।
औ
ह
इदिनो हिनजाव साफोरा साबैसे फैदोंमोनथाय दे हौवासाफोरा बांसिन फैदोंलै।
अह
दे होमबा।
ओं ओं दे।